औ औ खोनागासिनो
औ
बिदिब्ला मानि सायाव सावरायनो?
औ ओ माने जोङो गोदोनि स मावहाय ना जोंनि गामिफोराव बा जोंनि माहारिफोरनि गेजेराव मानसिफोरा गोदोनि स समनो समावहाय माबायदिमोन ओमफाय दानि समाव माबायदि जाखो? माने आखुथाइ
औ आखुथाय गोदोनि आखुथाय मानसिफोरनि आरो दानि आखु थाय ओरोना
औ औ बेनि सायावहाय आं एसे एसे बुंनो सानदों आरो
दे दे बुंग्रोसाय
औ माने जोंथ' गामियाव थायो नालाय गामियाव थायोमोन ओमफ्राय दा उनावहायसो फरायनो मानो बाहहेरायाव फैनांगौ जाहैदों आरो। ओमफ्राय उन्दैनिफ्राय गामियाव थानायखाय ओ माने गामिनिखौ बुंग्रोनायसै आरो माबायदिमोन गोदोनि समाव आरोना जों उन्दै उन्दै समावहाय माने मा मानसिफ्रा बांसिन माबाफोर समयसा जायोब्ला ज' ज' हेफाजाब होलायोमोन ना
औ औ
खु जायोब्ला हेफाजाब होलायो दासिमबो होयो होनायालाय ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो फोरबोफोर जायोब्ला बा जायाब्लाबो ना जोंहा माने मा जोंहा गोदोनि समावहाय बिराद फ्रि टाइम दङ बायदिमोन सानो आरो बिराद मा होनो मा होनोनलाय बिदिखौ बर'नि फ्रि टाइमखौहाय? मा होनो बाहायनो औ। बाहायनो बेहाय जोंहा गोबां सम दङमोन आरो बेबायदि मोन दाङोमोन आरो गोदोनि समावहाय। ओमफाय जोङो गावनो गावबा गावनि न'आव आलासि जाहैनाय मानाय बेरायहैलायनाय ज' ज' ओंखारनाय माने इदि खामानिफ्रा गोदोनि समाव बांसिन जायोमोन आं बिदि मोनो आरो औ सावरि बादालि जानाय औ ओमफ्राय मा होननांगौ। आबाद मावब्लाबो ज' ज' मावलायो
औ औ।
फ्राय दा बिदिनो दा टेन टुइन्टि इयार्सनि उनाव ना दस बिस बोसोरसोनि उनावहाय दा सोलायनायखौ नु बे आरो ना। जुग सोलायनायजों ना। ओमफाय जोङो ओ गावनि गामि फोरावबो। सोलायबोबाय आरो गोदोनि बायदि बिदिनो ज' ज' थालायनाय मानाया खम जाबाय आरो बयबो। बेसथ' जाजोबबाय ओमफ्राय बिसेस कि जे फ मबाइल दाथ' मबाइल फन दंना?
औ।
टिभि बेफोरावहाय मानसिफ्रा गावजों गाव सम खाथायालासिनो बेफोराव बांसिन सम
औ ओम ओम ओम मुखुब म-मबाइलफ्राव मुखुब थासै आरो गावबागाव खामानियाव। बेस्थ'।
औ नों बेनि सायाव मा सानो एसे माबा मा होनो गुवारैहाय फोरमायदो बेनि सायाव।
गोदोनि मानसिनि आखुथाय आरो दानि मानसिनि आखुथायावथ'।
ओम।
गोदो गोदाय माने एसे गोदोनि मानसिफोरनि आखुथाय साफा सानैनि आखुआ माने गाज्रिबो दंमोन जेन'बा जेरै। सि-सिखाव दाख खाइद खावनाय। बेफोरबायदि दंमोन आरोना गोदोनि सुबुंफोरनियाव बिदिनो सोरनावबा साइ। खेल खावनाय साइखेल खावनानै मिथिं खालामनानै बुजानाय बिदिनो अनेक रोखोम दावदै खावनाय बिदि साफा सानै मानसिफोरखौ बिदि आखुथायाइ मावबोनाय गाज्रि खामानि मावबोनायखौ नुबोनो मोन्दों आरो।
औ औ ओ।
दा फैयै फैयै दा नैबे जुगाव बे आखुथायाइफोरखौ नुनो मोनफैनाय जायासै आरो गोमाबोबाय माने। जुगजों सोलायबोबाय आरो माने।
औ
दा एसे जौगानायबो जाबोबाय नालाय बे रोख खोमारो।
औ
फारागथिया बेनो गोदोनिया एसे खायसेना आखुथायाइफ्रा गाज्रिबोमोन आरो मोजांबोमोन आरो ओमफाय दा बे गाज्रि आखुथायफोरा गोमाबोनानै दा मोजां आखुथायफोरखौनो नुनो मोनजोबनाय जासै बांसिनानो।
औ नंगौ नों होननाया बेयो माने गाज्रि साइटारो ना। मोननै साइद थाखाय नालाय जों गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो औ बेयो गाज्रि साइडमोन माने फराय सोलोंथाइ। गैयिखायना सोलोंथाइ ओमफाय अभाबबो दङमोन नालाय बिराद ओंखायनो बेफोरो बेफ रोजायोमोन औ। ओमफाय आरो जोंहा माखासे समाजारि गाज्रि आखुथायफोर दंमोन ना ससियेल इभेलस। बेबायदिबो दङमोन आइजोफोरनि सायाव।
औ।
सोनाय मोननाय ओमफ्राय माखासे मोजां साइदबो दङमोन आं सानो आरो मोजां लामाबो सान दंमोन औ माने गोदोनि मानसिफोरनि गोसोआ माने बारा मिथियैखायना गोसोफ्रा सिदामोन आरो ना सिदामोन गावजों गाव रालायनाय मालायफोर एसे हममोन आरो दानिफ्राय बुजिना नायोबा गोसोफ्रा साफासिनमोन सिदा सादामोन आरो
सिदा सादामोन माने ज' ज'यै हेफाजाब होलायनाय गामि मोनसेयावनो सावरि जानाय बे दा माबा मोनसे खर्म' जायोबा ज' ज' माबालायनाय बिदि जायोमोन आरो
औ-औ नंगौ गाज्रिबो दंमोन मोजांबो दंमोन
ओम-ओम जों बे आखुथाइनि सायाव सा सावरायोब्लाथ' एसे रायज्लायनांगौ जाहैयोना साइदआव ओम
ओमफ्राय दानि जुगनि मानसि फोरखौ माबायदि मोनो नों एसे फोरमायनो
दानि जुगनि मानसिफ्राथ' बिदिनो सोलोंथाइ बिथिङावबो एसे बयबो दावगाबोजोबबायना साननाय हनाया माने गोजौ फारसे दावगाजोब्बाय आरो माने गाज्रि साननाय आखुथाइफोरा बारा गैला नुनो मोननाय जाला बारा।
ओम
जौगाबोबाय खौ नुनो मोननाय जासै आरो
औ ओमफ्राय माखासे गाज्रि साइदखौबो बुंदों नामा गाज्रि
दानि जुगनि गाज्रि साइडखौ बुंनोबाथ' आरो माखौ बुंबावनो बुंथावैसो जागोन नामा बुंनांगौबाथ' अनेक थायो गाज्रि साइदबो ओम
गाज्रि साइद होनोब्ला आं बुंगोन आरो बेनो माने आंगो होननाय साननाया खम जाबाय नोङो बिदा फंबायनि गेजेरावनो अनज्लायनाय गैला गामिनि गामिनि गेजेरावनो अनज्लायनाय खम जाबाय
औ औ औ
माने आइखौ नुनो मोनो आरो औ ओमफ्रायो बेबो माखासे ओ मा होनो जोङो साइनटिफिक बा जोंनि बिगो गियान दं जौगानायनायजोंहाय ना जेरैहाय दा मबाइल फन दङ टि भि दं। ओमफाय ससियेल मिडिया याव नुगोना नुवा? बेयावहायना बांसिन सम होयो। बांसिन सम होयो ओमफ्राय गावजों गाव लो लाज्लायनाय गैला। बिदि आरो बिराद बेबाय लोगो लाज्लायनाय गैयियावनो दा जोंनि खर'फ्रावबो मेले मावबो इफेक्ट होयो। नुनाय नङा माने जों मानसिया थ' माबासो नालाय ओम समाजारि जुनार। ना ससियेल एनिमोल होनदों ना ओमफाय जों गावजों गाव लोगो लाज्लायाबा हारसिं हारसिं थायोब्ला साननायफ्रा साननायफ्रा बारा जायो आरो
औ औ गाज्रि साननायफ्रा माने बैनि साननाया आल दा बिनि साननाया आलदा नालाय सोरबा सासेनि साननाय माबा मदद मोनोब्ला बे गाज्रिबाबो मोजाङाव फैयोमोन आरो
औ नंगौ माबाफोर होनबावनो नामा?
होननायाथ' गोदोनि दानि हान्था मेला याथ' सावरायजानाय नंलादां ने?
सावरायजायो माने जोङो सावरायजायो।
उम गोदोनि गोदोनि था सारि आरो दानि थासारि गोदो सिगांनि जों स्कुल फरायनाय समाव जोंनि लामा सामाफ्रा थ' बिराद माबामोन ना जौगाखाङि हाब्रु हालाजों जों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। खस्थ'मोन आरोना गोदोनि थासारिया। ओमफाय दा फैयै यै दासो जौगाबोबाय आरो। लामा सामा हाब्रु नुनो मोनला उम। बुंनो थाङोब्ला दा फाखका उम फाख फाखकानि जाबो जोब बाय आरो फ्रायानो। लामा सामा जौगानाय आरो उम उम गोदो खस्थ'आ बांसिनमोन आरो। दिनो फरायसालि फ्राव थाङोब्लाबो एखमब्ला ओंखाम मोनजालाङो एखमब्ला मोनजालाङा - दिमोन आरो ना गोदोनि बिमा बिफा बिदिनो मोन ना बांसिनै लोङै जायै उम गफबनानै थाङोमोन उम। फिसाफोरनि फारसे बारा साननाय गैयामोन।
औ औ नंगौ खायफा खायफा आरो बांसिनानो माने मोनथियाबो नालाय मा
औ होइ फोरोंबाबो फोरोङाबाबो एखे एखे बिदि होनोमोन आरो फोरोंबा बिदि
औ औ ओमबाय फरायनायावबो दिथा फायामोन नों फराय दा फराय आरो नोंनि सायावसो बिदि दङमोन आरो जों समाजआव ना आरो दानि जुगनिखौथ' नोङो बिराद गोथि गोथि नायजोबो। टिउसनाव दोनलांनाय लाबोनाय ना दानि औ दानि जुग फिसाफ्रा बांसिन फरायसानि
दिउटि होनाय आरो ना न'निफ्राय फैनानै स्कुलाव सफैजासिम बेखियानो गोदो एसे गाहायावमोन दा एसे गोजौआव
औ गोजौथिं फैगासिनो दं।
से फैबाय
जौगानांगौ जोंनि समाजावबो जौगालांनांगौ साबसिननिफ्राय साबसिन जानांगौ आरो औ दे।